नों हरलायबाय नामा?
औ
नोंनि जाबाय एबाराव आंना दानजादों हारसिंनो ओमफ्राय गिदिंबायसो थादोंमोन। मा सिरि जाखो? उम उन्दुगासिनो थ आरो आं होन
सान्दुं दुङाखै
सान्दुं दुंबाय द बन गारन नांगौ मानांगौथाय सानदों गोस साननानै गारहरनिसै‌ औ हो
ए अखा हाबाय थानाय बोथोरा गरम जागोन इदिनो ना?
गरमालाय गरम जाखागोन मोदानलायनाय दुंदों होजों दुङाखै आरो नायनो हालायि दा नायनो हालायि ना
अयथासार
उम
मोनायाव बार'थासिम एकथा दुइथासिम हाखादों नामा
ओमफ्राय नोंनि बुंनाया
फ्रि फ्रि फ्रि हागासिनो हागासिनो हागासिनो हागासिनो एरै
आंजों रायलायबा थाबाबो हा दोंमोन आरो
औ फिसा फिसा हादों
एथ' फिसालसो ओमफ्राय गैस्रायानो जोंनिजों बारा फिसा फिसा थाइफ्रिलाय सिरि जालायसो जाबाय थादों माथो
सिगाङाव एसे गोसा गोसा हाबायमोन ओमफ्राय उनाव उनाव गैया नोंजों रायलायनो मोननायनिफ्रायनो
संलायनाङा
उम लायनांगौमोन दा दा बेलासियाव हास्लाबोन हास्लाबा सान्दुं दुंनानै माबा मा होनो एसे निहोर रानबा दा लायगोन फोथाराव लायनोसै दां
फोथाराव दं आरो
फिसा फिसा दङ बेखौनो हाबा बायनानै लाबोनांसिगोन ओमफ्राय अखायालाय‌ अबाव दालाय थांजानांगौ दै गैजा जागोन ना मन्दिरजों थांनोबो दै गोजा हाग्रा जाजोबबाय बे नोगोरनो जों सिगां लायग्राया
औ
बेयावबो थास'आलाय दङमोन ओमफ्राय लेवारसो थागोनदां
हाग्रााबारियाव खाथियावनो दङोबा ओरै दंग'जों लायलाबायनो हाया ओरै माबादि
खाथिना राखेबा रूखेबसोबा बे गोजानाव बे मन्दिर खाथिना जा गिदिर गिदिर रबुल मोनो लिमोन ब्रेलायलायो खाथिना बे फिसा फिसा थेंगन थेंगननो रागथि रुखथिसो आसि फिसा बायदि आसि फिसा बायदिबो नंबावा फि